औ खोनायाखै
औ खोनादों खोनादों दे जेब्ला जोङो जोंनि बर'नि बर'फ्रा जि फानलु गायो हाइजें गायो आरो दा नै जि ककुवा दंफां बेखौ गायदों बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि आं बेनि सिगाङावनो आङो फानलुखौ। ओ माइ गायो बे खौसो आङो सुंद'यै बुंनो सानबाय।
औ
बेखौ सान्दुंआव फोराननानै दोनो आरो फोरानखांनायनि उनाव बेखौ ओ हायाव बेखौ गुन्दै खालामनानै आरो गोबोरखि हासार होनानै बेखौ
औ
अब्लानिया बे फानलु बेगरा बेनिफ्राय अंखारनानै
नानै
नै बेखौ ओ फेदेरनानै
औ
बिगा बेफोरबायादि गायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ
हारि दावबायनो
आरो बेनि उनावनो बेयो फिथाइ थायनाय जायो दा नोंथाङा बे फानलुनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ जोंनि समाजाव बा जोंनि औ औ जोंनि बर' समाज साव बा जोंनि जायगा फोराव जि जोंनि जायगाफोरावल' नङा नाथाय गोबां जायगाफोरावनो बेफो फानलुनि जि खिति खालामनाय बेफोरो जायो मानोना बे फानलुआ गोब गोबां जोंनि जानाय लोंनाय बेफोराव बाहायजानाय मोनसे बेसेन गोसा मुवा होननानै बुंजायो बे फानलुखौ फानलुखौ माबायदिहै गायो होनब्ला नोंथाङा मोजां बिनि सो सोमोन्दै बुंबाय जे बिखौ फुलि बानायनानै बिखौ मोजांहै गावबागाव जिबायदिहै हाफोर दङ बेफोराव मोजाङै बिखौ गायनाय जायो आरो बिखौ गायनानैल' दिना लासिनो बिखौ मोजाङै जोथोन खालामनोबो गोनां जायो मानोना गायखांनायनि उनाव गोबां हाग्राफोरा रज'यो आरो जे अब्ला हाग्राफोरा रज'यो बिफोरखौ फुनो गोनां जायो बा बेयाव दावायबो होनो गोनां जायो लोगोसे जि फानलुखौ गायबाय फानलुआबो गुबुन गुबुन रोखोमनि फानलु दङ जोंनि जायगायाव जेरैहाय फानलु राजा होननानै बुङो जिया गोदोर जायो एसे गेदेर आरो जिया फानलु जि बाहायबाय थायो गोलौ जायो दा बिबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ मबेबा मबेबा गोसोम मबेबा मबेबा गोथां गाबनि बेफोरबाय बि फानलु गुबुन गुबुन दङ आरो लोगोसे म मबेबा मबेबा फानलुफोरा गोबां आलुसा जायो आरो मबेबा मबेबा बिदिनो मे गंबो जाजानाय फानलुफोरा दङ। दा थिग बेबायदिनो बेफोर खौ गायनानैल दोनोब्ला जाया नाथ थाइ बिखौ गायखांनायनि उनाव गोबां खामानिफोरा थायो। जेरैहाय जेब्ला एम्फुफोर जायो बिबार बारनाय समावनो बे समावनो बेयाव नांगौ जानाय जि मुलि बेखौ होयोब्लासो बे एम्फौफोरा बेयाव बिदै दैनो बा बेयाव ओ ओ बे फानलुखौ नोस्थो खालामनो हायि बिब दि जायो दा बिनिखायनो जायफोरा बे फानलु खौ गायो बिथांमोना बिनि गियान दङ माबायदिहै गायोब्ला माबायदि जागोन बिफ फोरनि गियाना बिथांमोना दङ आरो बिबदिनो बिथांमोना बे फानलु खेथि खालामनानै मोजांहैनो ओ बिनि जि बिजनेस बिनि जि फालांगि बिफोरखौ मोजाङैनो बिथांमोना मावना जादों दा बियो सहाय खालामदों दा नोंथाङा बिनि सा सायाव माबाफोर बुंबावनो सानदोंब्ला नोंथांमोन नोंथाङा बुंनो हागोन। मा मा गायनाय माबायदिहै गायो
बाथ्रा जेरैहाय फिसानिफ्राय मोजां आलाब लायोब्लासो बेयो फानलुखौ जायो आरो बेबायदि दिनो मोजां आलाब लायाब्ला बिनिफ्राय फिथाइबो मोननो हाया। फिथाइ नांगौब्ला फिसानिफ्रायनो मोजाङै बे जोथोन लानानै आरो हाग्रा बेफोरख खौ जाहोनो मोना जुदि हाग्रा थायोब्ला बे फिथाइआ बमफाङाबो गिदिर जानो उसुबिदा जायो आरो गिदिर जानाय नङा आरो जेब्ला बियो गिदिर जायो अब्लानिया बै हाग्रा फोर
दानिया बै हाग्राफोरखौ सारफाहै
अननायायाव बे हाखौ बे ओ खोनो गोनां जायो आरो बेखौ खोनानै गोजौ बिथा खालामना होब्लासो बियो बोलो मोनो आरो बेबायदिनो देरलाङो आरो जेब्ला देरो अब्लानो मोनसे ओ‌‌ बेमार जायो बे बेमारा जाबाय सिमसा खर जायो बेनिखायनो खप्तासेयाव खनसे खनसेैब्लाबो बे सिमसा खरनि दावायखौ होनो गोनां जायो। अब्लासो बियो मोजां बिबार बायो बारो आरो बिबारा मोजां जायो जुदि बे सेमसा खरनि दावाइखौ होआब्ला बे बिबाराबो मोजां जानाय नङा आरो बिनि जि बिलाइ बेबो बोथ्रबनानै रानथ्रबलाङो आरो बेनिखायनो बिथाय खायनो हायि आरो बिबार बारनो हायि बेबायदि जायो। बेनिखायनो मोजां फिथाइ नांगौब्ला बे सिमसा खरखौ हप्तायाव खनसेबाबो होथारनो गोनां जायो अब्लासो बियो मोजां दंफां जागोन आरो मोजां बिलाइ आरो मोजां बिबार बारगोन आरो जेब्ला बिबार बारो अब्लानिया बे बिबार बारनायाव मोजाङै ओ बे बिबार बारनायनि दावाय होयोब्ला मोजां थायो आरो मोजां जायो अब्लानियासो फिथाइया मोजां प्रडाक्सन जायो आरो मोजां फिथाइ थायनो हायो दा जों दिनै दायो बे फानलु गायनाय बिनि सोमोन्दै सावरायबाय दा जोङो आरो सावरायबावगोन जे कक वा कक वा दंफांखौ माबोरै गायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जोङो बे कक वानि सोमोन दै जोङो जोंनि खाथि आथिखाल जोंनि बे सोलिबाय थानाय जोंनि समाजफोराव दिनैसो गोबाङानो बेखौ गाय दों नाथाय जों जेब्ला गो दोनायो स्नि बोसोर बाजि बोसोर सोरनि सिगां जोङो बेखौ ककवाखौ जोंनि जायगाफोराव जोंनि समाजफोराव बेबिदि नुवामोन बिखौ बाहेरावसो बांसिनै गायनाय जायोमोन जेरैहाय सावथिं सोनाब थिं थिंसो बांसिनै गायनाय जायोमोन ना नाथाय बे जि ककवा गायनाय बियो जोंनियाव दोनै गोबां जानो हमबाय दा बेफोरखौ फुलिखौ माबायदिहै बानायो होनबा सेथियावनो जायफोरा बाहेराव गायबाय बिथांमोननिफ्रायनो बे ककवानि ककवानि सिङाव थानाय बेगर बेखौ लानानै फैनानै नआवनो मोजांहै खौ जागायनो हायो। आरो बिबदिनो बे फुलि जायो। आरो दोनै गोबां जोंनि जायगाफोराव बे ककवा फुलिखौ फाननाय जादों। सोरबा सोरबा बिखौ थामजि ओ फांसे फुलियाव थामजिहै बा बाजिहै बिबदिहै फाननाय जादों। बिबादिनो बियो दोनैनि दिनाव जोंनि जायगायाव गोबां दङ मोननोसै एभेलेबोल गोबां जाबाय आरो बिदि दिनो बिखौ गोबाङा गायदों। दा बिखौ माबायदिहै गायो होनोब्ला बिबिदिनो जायफोरा हा दङ बिथांमोना बेबायदिनो जि नैजौ सेजौ नैजौ थामजौ बिबदिनो जायफोरा जेसेबां हायो गाव गयनि हा बारि जेसेबां दङ बि बिदिनो लाना फैनानै बिबदिनो बिखौ ककवाखौ जेराव सायहा एसे सायहा जेराव सान्दुङा ओ गोसाहैनाङा बेफोरबायदि जायगायाव बिखौ ओ हाखो जावनानै बिखौ मोजाङै ओ बिखौ गायनाय जायो। आरो बिबदिनो बेखौ खवाखौ ओ गोबाङानो गायगासिनो दङ आरो जेरै आथाय गयनि सिङाव बा नारें गोदै दङब्ला बिनि सिङाव बायदि बायदि जेराव सायहा दङ बेयाव मोजांहै गायनो गायदों आरो बिब्दिनो ओ मोजां जाबोदों आरो बिनि जि ओ मोन नाय बिनो जादों से से ओ बोसोराव बिखौ फ्राय ओ सेजौ केजिसो मोन्नाय जायो। बेखौ कवानिफ्राय आरो बिनि जि ओ बेसेन बेनो जादों से सेक केजियाव जानांगौ बा थामजि बा बाजि बिनि गेजेराव बिखौ फानहरनाय जायो। आरो बिनि गेजेरजोंनो चकलेट बनायनाय जायो। चकलेटआ बिनिफ्रायनो फैयो दा नोंथाङाबो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला बुंनो हागोन।
औ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंबाय बेयो सैथो बाथ्रा जों नुनो मोनो जों नुनो मोनो बिनि गेजेरजों गोबाङा ओ गावगायनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामना लादों आरो नोंथाङा जि बुंलांबाय बे सैथो बाथ्रा जेरै जोङो नायो अब्लानिया जों नुयो जेन कक मारै दायोहोनब्ला नों नोंथाङा बुंलांखाबाय जे बियो जोंनियाव गैयामोन गोदो नाथाय दाबावैसो बियो जोंनि बर'फ्राबो बे ककवाखौ गायजेनो हमदों आरो बेखौ मारै गायो होमब्ला बे-बेगर जि बिनि बेगर कवा चक्लेटनि जि बेकगर बेखौ ओ जानाय जेरै जि बोसोर जिसे बोसोर जानायखौ फुलिखौ जागायोब्लासो बे ककआ मोजां जायो आरो इयुनाव मोजां बिदाइ थायो होननानै जोङो मोनथिनो हायो आरो ओ मिथियो आरो बियो खोनानो मोनदों बेनिखायनो गोबाङा बे बोराय जानाय जायफ्रा दस बोसोर आरो जि बोसोर जानाय जिसे बोसोर जानाय बेबायदि फु खौ नागिरनासो जोंनि ओ गावनि नआव मय बा गयनि सिं सोरबा गयनि सिङाव सोरबा बंफांनि सिङाव ओ सोरबा ननि बारियाव बेफोरबायदियाव गाङो आरो बेखौ सानदुंनिफ्राय एसे फ्रथेकसन‌‌ नांग गौ होननानै ओ बुङो बेखौ गायोब्ला से सान्दुंनि ओ बांद्राय सानदुं नांनाय जानांङा बेखौ जोङो नुनो मोनो दा बे बेबायदि गायनायनि मेथडसफोरा बेखिनिखायनो जोङो दायो बे सुंद सावरायनायखौ जोङो बेसेङावनो दोनथबाय। एसे नोंथाङा ओ मोजां नोंथांजों रायलायनो मोननायखाय गोजोनदों। हामबायसो